खोनादोंना-
औ औ खोनादों नोंथां
औ दा आं नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना बेनो नोंथां नोंथांजों एसे मोनसे आयदा लानानै सो सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ होगोनो हागोनसों नोंथां
औ आं नोंथांजों आबाद मावनायनि सायाव एसे फंनैसो सावरायनो
अ नोंथां जोबोद मोजां आयदा नोंथां
औ नोंथां बि औ बिदिब्ला नोंथाङा जागायजेनदों नामा
औ जागोन दे नोंथां आबाद मावनाय होनना बुंबाथ' जों मिथिखायो नङाहोमबा नोंथां
औ नोंथां
आबाद होनबाथ' जों जेरै माइ आबाद नङ मोन नोंथां माइ आबाद आबाद खम आबाद बेसर आबाद सिबिं आबाद नङा होमबा नोंथां टिसि जायगायाव होनना बुङोङोमा नोंथां बेबायदि आबाद आरो गोबां रोखोमनि आबाद जों बेफोरखौ मिथियो आरो दा बेनिनो जेनेबा आं माइ आबादनि सायाव एसे फोरमायना होनो सानदों नोंथां माइ आबाद होनना बुङोबा गाहायै जोंनि आसाम ओनसोलाव नङा हबा नोंथां आसाम ओनसोलाव गाह हाइ आबाद होनना बुङोबा माइ आबादा आसाम मोनसाम ओनसोलनि गाहाय बिफाव लायो आरो नोंथां माने गाहाय आबाद होननानै जों मिथिनो हायो जेरै जोंनि आसाम ओनसोलाव जुन जुलाइ समाव नङा होमबा नोंथां जुन जुलाइ समाव गासिबो बांसिन सुबुङानो आरो बांसिन सुबुङानो माइ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो जेरै दुब्लि फोथाराव माइ गायनाय हालेवनाय नङा हबा नोंथां जों बेफोरखौ जोंनि आसाम ओनसोलाव बे समावहाय जुन जुलाइ समावहाय गोबां नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां बे समाव मानि जों जेब्ला गामि ओनसोलाव थांगोन बा गामि ओनसोलाव जेब्ला जों बेरायनो बा जों थाङोब्ला नुनो मोनगोन कि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा बांसिनानो दुब्लिफोथार आव आबाद मावनायखौनो जों नुनो मोनगोन आरो नोंथां बे समाव आसाम ओनसोलनि मानसिफोरा गोबां माइ आबाद मावनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दा बेफोर माइ आबादखौ जेब्ला जों दैखांगोन नङा होमबा नभेम्बर डिसेम्बरावहाय लागाय मोनहैयो आरो बे माइखौहाय नभेम्बर डिसेम्बर हालागै मा बेखौहाय जोङो जेनेबा हाहैगोन न'आव मथां जेब्ला फिथाइया थायगोन थायनानै मोनगोन मोननायनि उनाव जों बेफोरखौ हागोन नङा होमबा नोंथाङा हानानै बेखौ दुब्लि फोथारफोरनिफ्राय न'सिम लाबोना होनाय लाबोनाय जागोन लाबोनायनि उनाव मा खालामो बेफोर माइफोरखौ जोङो माइ मारा होयो जेरै गोदोनि समावथ' जोङो बांसिनानो मोसौखौ ज होनायखौ नुयोमोन नङोन नोंथां दिनैहाय एसे बेफोरखौ खम नुनाय नुनाय जाबाय मानो होनोबा दिनैनि मुगाया मोनसे टेक्न'लजि जुग नङा होमबा नोंथां गोदान गोदान माखासे मेसिनारिफोर फैदों माने गोबां जेरै गोदो मोसौजों होयोबा गोबां सम लायोमोन जायनि जाहोनाव बै समावहाय माइ मारा होयोबा थिनथा गाहामावनो होनानै सिखारनानै माइ मारा होयोमोन नाथाय दिनैनि दानाव माखासे माइ मारा मेसिन होग्राफोर ओंखारबाय बेफोर मेचिननि जाह जाहोन मेसिननि गेजेरजोंहाय से घन्टासो बा नै घन्टासो होनाय दसेनो जों फोजोबनो हायो थाम बिगा ब्रै बिगा हाफोरखौहाय जोङो दसेयावनो फोजोबनो हायो नङा नोंथां दा बेफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो ना होमबा नोंथां
औ ओमफ्राय बेनि उनाव जों मारा होखांनायनि उनावहाय जों बे माइखौहाय मोननो हायो आरो नोंथां। दा आरो जेरै सिबिं सबायनि सायाव एसे बुंनो सान्दां। सिबिं सबाय आबाद होनना बुङोबा नङा होमबा बे गोरान आबाद आरो बे बांसिनानो बे आबादा। डिसेम्बर माइ हाखांनायनि उनाव जायोलै नोंथां बेयो। जेब्ला माइजों हाखांगोन नंङा होनबा नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बेफोरो डिसेम्बर जानुवारि जानुवारिफ्राव बेफोराव जों बे आबादखौ। फोनाय जायो आरो बे आबाद बे आबाद। खौ जों गाहायै मा खालामो गोजौ हायाव खोनाय जायो आरो जे हाया। दै थाया नङा होमबा नोंथां अखा हाबाबो। बेयाव दै थानो रोङै हाब्रु जायो बे जायगायाव जों हा। आबादखौ खालामनाय जायो। जेरै जोङो सिबिं आबाद होनना बुङोब्ला जोङो। गोदोनि समावबो आरो दानि समावबो बे आबादखौहाय जोंनि आसामाव मावनायखौ जों। नुनो मोनो मानो होनोबा सिबिं जोबोद दाम गोसा होनना बुंजायो। मनावनो नोङो सय हाजार सात हाजार बेफोरबायदि थाङो आरो नोंथां।
औ नोंथां
बे आबादखौ बोरै मावो होनना बुङोबा जोङो सिगाङावनो जेनेबा हालौवनानै लायो। दुब्लि दुब्लिफोरखौ एसे ट्रेक्टरफोरजों बा ओ। मोसौफोरजों हालेवनानै नांगोलफोरजों हालौवनानै जों बे आबादखौ फोनाय जायो आरो। ओरै गफा गफाफा फा जेरै जों माबायो मा होनना बो आखाइजों सारनानै जों फोनाय जायो आरो। बे आबाद। ओमफ्राय बेनि उनावहाय जों मास मोनब्रै मोनबासोनि उनाव जोङो बे आबादखौहाय मोनहैनाय जायो ओमफफ्राय। जेब्ला बे आबादा फिथाइ थायो फिथाइ थायनायनि उनावहाय बे मोनगोन नङा होमबा नोंथां। मोननायनि उनाव मा खालामो बे आबादखौ। जोङो सेम प्रसेस जों माइखौ जेरै हायो। बेबायदिनो जोङो बे माइखौ बेखौबो फोनाय हानाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो सिखा माबा होनना बुङो खासि होनना बुङो जोङो। खासिजोंहाय बेखौ हानाय जायो आरो खासिजों हानायनि उनाव मा खालामो जों बेखौहाय। ओ न'आव लाबोनानै बा थेलाफोरजों बा। मानो मैसो गारिफोरजों लानानै फैनानै मा खालामो न'आव जाबनानै दोनफैग्रोयो। ओमफ्राय जेब्ला न'आव जाबनानै दोनफैसै जेब्ला बेखौ जों मा खालामो सान्दुङाव फोरानो नोंथां। सान्दुंङाव मानो फोरानो होनोब्ला बे फिथाइया माने सान्दुंजोंहाय। ओ राननानै गावस्राजोबो आरो फाथे, फाथे माने थुब्ला थुब्ला थुब। गावस्राजोबो ओमफाय गावस्रानानै मा जायो। बियो ओ फिथाइया माने बेगरा सिंनि बेगरा गयो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
दा बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोना आरो। दा आंहा जोंना समाबो बारा गोबाव गैया नालाय नोंथां दा नोंथांखौबो माइ। आबादनि सायाव एसे फोरमायना होनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय आरो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ नोंथां जोंहा बे संसाराव माने आबाद मावाबानो जों सुबुं माहारिया थानो हाखाया मानि आबाद मावबासो जोङो जोंनि जेनाखि ओंखाम, बा रुटि बा माबा मोनसे जोंनि जाग्रा आदारखौ जों आबादजोंसो मोननो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ आबादानो मानि जोंनि जेनाखि थांना थानायनि मोनसे माबाखा आरो ओ जेरै जोंहा माबा मोनसे ओ
थांना थानाय राहा नङामोन नोंथां।
औ नोंथां दा जोंहा आबादाथ' गोबां रोखोमनि जों मावो गोबां मानि आलादा, आलादा जों माबायाव आबादखौ मावनानै लायो। जेरै आ जेरै नोंथांमोनलायबायदि सबाय, सिबिं, माइ, फाथो। ओ जेनेबा जेरै फिथाइ -सामथायाइनि आबाद। जानाय - लोंनाय जेरै आ माइरं आ बा माबा गम बेफोरनि आबाद मानि माने मोनसे रावाव बुंनो थाङोबा आबादानो जोंनि थांना थानायनि मोनसे राहा आरो जिउवनिआव नङा होमा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
दा जेरै जोंनि ओनसोलाव जेरै नोंथाङा मा मा आबाद मावना जायो खौ बुंलांदों गुबुन जेनाखि हादोरसाफोराव जेनाखि मावनाय- दांनाय बिसोरनि नेमखान्थि, आसार- खान्थि एसे आलादा, आलादा जायो आरो जोंनि ओनसोलाव जेरै ओ गोबां माने आलदा, आलादा, आलादा माबाखौ मावो आबाद खालामो। बिदिनो गुबुन हादोरसायाव माने आलादा आरो। जेरै जोंनियाव माइरं ओ सरि माइ बा माबा फाथो बा सिबिं, सबाय, मागा बेफोरखौ जोङो गोबां नुनो मोननाय जायो आसाम हादोर हादोरसायाव। आरो गुबुनफ्राव थाङोबा जों गुबुन, गुबुन माने आलदा, आलदा माबाखौ नुनो मोनहैयो आबाद।
औ नंगौ, नंगौ थारैनो।
बिनो नोंथां जोंनि जेनाखि आबाद मावनाय बेफोर फाथो आरो माइ बेफोरखौ गोबांसिन जों नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि गामि ओनसोलफोराव मावनायखौहाय। आरो जेरै दा आ माबाखौ फाथोखौ आबाद खालामोबा जोंहा माने जोंनि ओनसोलावहाय एसेबाबो मुलाम्फाखौ जों नुनो मोनो। जायनि जाहोनाव फाथो आबादखौ मावो आरो जेरै ओ बिनि माने मोनसेबो बुस्थु गारनांगौनि गैया जोंहा फाथोखौ। गासैबो मानि माबाजोबजायो सोलिजोबो खामानियाव फाथोनि गासैबो माबायानो। ओ जेरै फाथोनि जेनाखि बिगुर जेरैखौ जों दुरुं बानायनो हायो आरो जायखौ जों फाथो सेरना बेखौ जोङो न' लुनाय बा बन अर जरायनाय बा गोबां बायदि बायदि गलि लुनाय बेफोराव जों बाहायजोबनो हायो आरो। दा फाथोखौ मारै मावो होनना बुङोब्ला जोंहा फाथोखौथ' जोंहा एसेबां खस थ'बो गैया जेरै जोङो ख-खनसे खननैसो हालेवनानै जोङो बि दैफोरजों हाखौ फोमोन नांलाया जोंहा ओरैनो रानस्राव हायावनो जों फाथोफोरखौ फोनानै जा माबानो हायो उजिहोनो हायो उगाहैनो हायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो।
औ जेरै फाथोखौ जोङो बेयैनि जोलै जेनाखि बेगद बेफोरखौ जोङो खुबैनानै माने हाखौ हालेवना लानानै बेखौ खुबैनानै जोङो ओ रज'होनो हायो आरो बै रज'यैबानो जोंहा बेफोरखौ माने दाननानै बा हानानै बैनि बिलाइफोरखौ खानानै जोंहा नारजिफोरबो बानायो माने बैनि बिलाइआबो जाजायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां थारैनो
बेफोरखौ ओंख्रि जायो ओ आरोै मै ओ फा थोआ मोनसे गोखा आरो मोनसे गोखै दङ जेरै फाथो गोखाखौ जों नार जि बानायो नङा होमबा नोंथां आरो जेनाखि फाथो गोखै बेफोरखौ जों गोबां माने गोबाङानो जाया खिन्थु ओ अबावबा बबावबा जायगाफोराव माने जों जानाय नुयो आरो जोंनि बर' हारिखौनो नङा होमबा नोंथां नाफोरजों जायो खैसोब खैसोब जायो होननानै गोखै जायो होननानै औ थिग बिदिनो जोंहा जेरै मादा बेसर बेफोरखौबो जों नुनो मोनो ओ जेरै बेसरफोरखौबो जोङो सेम बिदिनो माबाजों ओ फैयो आरो फाथोखौबो जोङो बेगरफोरखौ हाखौ हालेवना लानानै रानस्राव जायगाफोराव ओ जोङो बेफोरखौ बेनि जेनाखि बेगर बेफोरखौ माबायो फोयो फोनानै थिग बेबायदिनो रज'हैयो रज'नानै बेसरखौथ' ओरैनोबाबो गोबां माने दाम गोनां बेसेन गोसा जिराद माबाया बेसरा नङा होमबा नोंथां जेजों थावफोरबो बानायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां औ
आरो बिदिनो जोङो आबादखौ मावनानै माने जेरै माइ फाथो बेसर बेफोरखौ जों मावनानै माने गोबां माने फालांगियारि बिथिङावबो जोङो बाहायनो हायो आरो जों नुनोबो मोनदों गोबांनो आथिखालावहाय बिथांमोनहा बेफोरखौ मावनानै माने एसे एनैया रां खामायदों जाय नखर संसार जानायाव जोंहा रांनि गोनांथि जायो नालाय बेखायनो जोङो बेफोरखौ फालांगियारि बिथिङाव बाहायो आरो
औ नंगौ नोंथां
दा ओ बेनोसै नोंथां जोंहा सावरायनाया जेना खि माखासे आबाद मावनायनि सायाव सावरायलायबाय जेनाखि बेसर मागा बा फाथो नोंथाङाबो माइनि आबाद सायाव एसे आंनि सिगाङाव मोजाङैनो फोरमायलांबाय ओ बेफोर गासिबो सैथोजोबखा नोंथां दा बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा
औ नोंथां थारैनो ओ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजौ गोजोननाय मोनबाय नङा होमबा नोंथां आरो इयुनाव सम मोनबा नोंथांजों सावरायबावगोन नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोथां